हेल'
औ बुंलाय
औ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रियानो खोनादों फ्रिनो खोनाखेराखै फ्रियानो
औ खोनादों।
उम खोनादों खोनादों।
औ आरो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोनबा?
हागोन मा दानसेयाव
ओ ओरैनो जों सानफ्रोमबो नुबाय थानाय जोंनि आबहावाखौ लानानै सावरायनो एसे लादोंमोन आरो
औ औ जागोन जागोन
औ ओरैनो नोंथांनि नुनायावहाय जोंनि आबहावा जोंनि आबहावा सोलायनायनि आथिखालनि आबहावा सोलायनायनि माबाफोर ओ माबायदि जाहोन दं नोंथाङा एसे फोरमायना हो
अ अ हागोन हागोन जेनेबा नोंथाङा होनबाय आबहावानि जाहोन जोंहा सोलायनाय
औ
उम ओरैनो सोरासनस्रायै जों बुंनो थाङोब्ला जों सोरगिदिं मेगन जों नुनाय जेरै जिब जुनार ओ बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैबो जों ओ जि ओ थांना थानो हानाय जिबफोरानो जाबाय आबहावा ओमफ्राय नोंथाङा बुं आबहावा बुंबा जेरै आबहावानि बाहागोफोरा मा हा दै बार जिब जुनार अख्रां बे गासैबो आबहावानि बाहागो स' बेफोर बोरै गुबुंले जायो होनबा जेरै बोरै सोलायो जेरै जों आथिखालाव दुंहाव गरम बोथोर थोराव दुंहाव थासारि जानाय ग्लबेल वारमिं मानो जादों होनब्ला आजिखालि बिफां लाइफां दानफायो जोङो
बानायनो थाखाय न' बानायनो थाखाय
दै आरो माबानि थाखाय बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बेबायदिनो माखासे बान्दो बानला थेना होनायनि थाखाय जेरै जोंनाव दैबाना जायो बेफोर मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय स' बेफोरजोंबो जों सोलायनाय गोबां नुनो मोनो जेरै दैबाना दाबायदि दैबाना जाबोनानै हा खुरखानाय सोमजियो बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव बे बेबायदि जाबाय जोंहा जेरै हान्था मेला थांलाय फैलाय खालामनो गोबां जोंहा जेनेबा जेंना जायो आरोना ज' बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जेरै हाखौबो जों मानसि सुबुंफ्रानो गुबुंले खालामो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो हायाव मैगं थाइगं गायनायाव जोङो जेरै रासायनारिक हासार बाहायनानै हाखौ गुबुंले खालामो हायाव जों प्लास्टिक लहा नाङि बेसाद माने साजों सेवफालाङि मुवा बेसाद गारनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो हायाबो गुबुंले जायो स' बेफोरबायदिनो जोंहा आबहावाबो सोलायनाय
दा
दैखौबो जों बेबायदिनो गुबुंले खालामो जेरै दैयाव जोङो नाङै मुवा बेसाद सेवै मुवा बेसाद प्लास्टिकफोर गारनानै जों बेबायदिनो दैखौबो गुबुंले खालामो आरोना जों बायदि बेबायदि आबहावा सोलायनायखौ नुनो मोनो दा जों फायबो गाव सोलायनो थाखाय जों गोबां माने रैखाथि खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन आरोना
आरो जों आबहावानिफ्राय गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो हमना ला जेरै गाबोन सोरबा बिफां लाइ जों माने सोर'बा माने जों गोबांखौ नुनो मोनो जेरै बिफां- लाइफां दानफायनानै जोङो न' लुनाय सियार टेबोल बै-बैसां बायदि
औ